औ हेलौ।
ओ नोंथां। गोजान बेलासिनि गामानिफ्रायायनो थसिहरनाय थाबाय।
मोननानिसिमबो जासिबाय।
औ। नोंथांजों आं दा मोनसे माने आयदानि सायाव गुवारै गुवारै माने सुंद'यैबाबो सावरायनो होननानै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा।
औ नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों।
अरैनोथ। माने बरहारि हिसाबै माने। खेला गेलेनानैबो। खेला गेलेनानै माने गावखौ मुलुगाव जाफुंसार जानो हायो नामा बेनि सायाव एसे माने सुंदयै सावरायनो होननानै। हरदोंमोन आरो नोंथां।
अ नोंथां मोजां आयदा। सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन आंहा जेबो उसुबिदा गैया।
औ दारमाने बे। आथिखाल बे मुगायाव। बे जौगाफु मुगायाव माने आथिखालाव माने खेला गेलेनानैबो जोङो नुदों आरो ए जाबुंस सोर जानायखौ नुनानैनो माने जे जों जिउ बे माने सुबुं माहारिया खेला गेलेनानैबो दे गावनि जिउ खु दानो हायो।
औ
औ बेनि सायाव माने फंनैसो बुंगोन नामा नोंथाङा?
औ अ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोङो खेला गेलेनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ मुलुगावनो खेलाया मोनसे सुबुंफोरनि गेजेराव गोहोम गोलैयाबाथ' मोनसे आयदा बेयो नङा होमबा मानोना गोबां बा मुलुगाव थानाय सुबुंफ्रानो खेलाखौ गेलेयो दा नोंथांनि सोंनाया जाहैबाय जोङो खेला गेलेनानै बर' हिसाबै जोङो माब्रैयै जिउआव जाफुंसारनोबा ओ जों थांना थानो हागोन ना हाया खेला गेलेनायजों नङा होमबा?
औ खेला गेलेनायजों
साफा आङो थोंजोङै फिननाय होयोबा आं होगोन दा खेला गेलेनायानो जाबाय जोङो बेजों गोबां जाफुंसारनोबा जिउआव जोंहा ओ थांनानै थानो हायो बेखौ आङो बुंगोन। मानोना जोङो गोबां आथिखालाव बर'फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां बेबायदि खेला गेलेनानै जाफुंसारनाय बा जाफुंसार सुबुं जानानैखो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि गेजेराव सासे मुंदांखा ओ जोलुर गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि जोङो हलिचरन बिथांखौ जोङो रायखांनो हायो।
औ नंगौ।
नङा होमबा बिथाङा आइ एसल गेलनानै गोबां गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गोबां बिथाङा रां आरजिनानै गावनि जिउखौ गोजोनदों। हानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावबो बिथाङा गेलेगासिनो दङ नङा होमबा?
औ नंगौ।
सासे जाफुंसार खेला गेलेगिरि बा खेला गेलेनानै जिउखौ दाफुंनो हानाय सासे गोख्रों सुबुं होननानै जोङो फोरमान होनो हायो आरो आरो बेनिफ्रायनो जोङो फोरमान मोनो जे गेलेनाय औ गेलेजो गोजोनै बा जाफुंसार जानो हायो गेलेनायजों लोगोसे। बेबायदिनो जोङो गोबां एगजामपोल जोङो होनो हाबावो जेरैहाय जोंहा दुर्गा बर' दङ नङा हबा बेनिफ्राय जोंहा गेलेगिरि जेरै अंकुसिता बर'। जुमुना बर'
औ
बिथांमोनहाबो ओ गेलेनायजों लोगोसे गावसोरनि जिउखौ मोननो हायो औ। सिनायथि होनो हानायजों जों लोगोसे मोजां मोनसे ओ जौ बिथांमोना खुंनो हादों दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो बे आरो बे फारसेथिं मोनसे खोथाया जाहैबाय माने गेलेनायानो ओरैबायदि मोनसे सर्ट काट लामा जाय जोंना माने। गोख्रैयैनो माब्ला माब्ला नोङो ओ गावनि जिउखौ जाफुंसार होनो हागोन बेखौ जोङो हमदांस'नो हाया आरो मानोना खनसे एसे गेलेनायजोंनो नोङो सासे बिराद जाफुंसार सुबुंबो नोङो जानायनि खाबु दङ गेलेनायाव
औ औ माने मुंदांखाबो जानो हायो आरो।
मुंदांखा जानो हायो औ।
औ।
औ
लोगोसे रांबो आरजिनो हायो। आरो
बा आरजिनो हायो ओ बेनिफ्राय जोंहा देहायाबो गोबां मुलाम्फा जायो। नङा होमबा गावखौ जोङो मुलुगाव सिनायथि होनो हायो। दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोराबो गेलेनायाव खोब गोसो होनांगोन आरो।
औ गोसो होनांगौ।
जोंहा गेलेनो थ मोनबो खहा जाखाया
जाया औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथाङाबो बिदिनो सानो नामा?
दा नोंथां जोंथ' माने बिदिनो समनि आंखालाव बे खेला गेलेनाय बा बेफोरबायदि आयदायावथ' माने गोसथो होनो हाथ'वा खै आरो बा गोसोहोनो माने समा मिलाया दा समनि आंखाल एसे माने जिउनि बे जिउ बुब्लियाव माने दा थांना थासान्दि जिउ खुंनो थाखायथ' मानसिनि जिउआव माने गोबां राहा लामा लानांगौ जायो नालाय माने गासैब बो माने खेला दोबो गेलेनाय बाबाय बेफोरबायदियाव माने सम होनो हाया आरो नोंथां। औ औ। ने थेवबो बेनि गेजेरावनो दा गोबां सुबुंफोरानो जाहाथे न'फोराव जायफोरा ओरैनो थायो बा ओरैनो दोंथ'यो।
औ।
बिसोरो माने खेला दुलायाव गोसो होनांगौ आरो। ने गावखौ
खेला गेलेना दिफेन्सफ्रावबो ना आसाम फुलिस जेरै दियान आर्मि, बे सायख' जानायखौ नुनो मोन नङा होमबा?
औ नंगौ खेला गेलेनानैबो साख्रि मोननाय माने एगजामपोल दं आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो गोबां मुलाम्फा जायो आरो।
औ खेला गेलेनायजों लोगोसे खेला गेलेगिरिफ्रा गोबां जोंनियाव इण्डियायाव भारताव नायोब्ला जोङो गोबां दोहोनि। जेरै आइ पि एल गेलेगिरि, नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
खेल गेलेगिरि जोङो बिराट कलि, रहित शर्मा, एम एस धनि, सचिन टेन्डुलकार। बिथांमोना गोबां लाक्जारियास
औ बिसोरो दोहोनि माने खेला गेलेनानैनो गोबां माने, औ। मुंदांखाबो जाबाय।
मुंदांखा जाबाय, लाख लाख रांनि बिगोमा जाबाय, नङा होमबा? औ गोबां जाफुंसार जा आरो वल्डनि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै खृस्टायन' रलान दङ नङा होमबा?
औ बिसोरो वल्डनिनो माने मुंदां खा गेलेगिरि।
एक्सिलेन्ड। आं कौटि सांनि बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों आरजिनो हायो आरो
औ हादों
दा बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो माने गेलेनाया गोबां सर्टकाट
औ माने औ थाबैनो जाफुंसार जानो हायो आरो माने जुदि गोसो होयोबोला नंगौना
औ
औ
दिनै जों आइ पि एल नि नायोब्ला मोनानसे सिजोनाव बा मोनसे गेलेनायाव बिसोरो बिस करर साताइस कररर नङा होमबा
औ नंगौ
बेबायदि बिदिनि बायजायो
औ
जेखौ जोङो माने नुफेराखैनो आरो नङा होमबा बुंनो थांबा
नंगौ नंगौ
बेखायनो गेलेनाय गेलेनाया गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो
औ दा नोंथाङाबो खेला गेलेनायनि सायाव गोसो दंमोन ना समनि आंखालाव माने खेलाफोराव गोसो होनो हादिया बे खौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
नंगौ आंबो खेलाखौ खोब गेलेनो मोजां मोनो
औ
गेलेनायाव बिदिनो गेलेबोबाय एसेबाबो एसे एनै क्रिकेट गेलेबाय फुटबल गेलेब बाय, भलि गेलेबाय, बेदमिन्टन गेलेबाय गोबां बिदिनो गेलेबोदों आरो एसे एसेब्लाबो दा जोङो बिदि जाफ संसार जानो हायाखैबाबो जोंहा माने देहानि थाखाय खोब मुलाम्फा जादों होननानै आं सा सानो आरो
औ देहनि थाखाय माने गेलेयोमोन आरो न'
औ आरो माब्लाबा माब्लाबा समाव जोङो ओ बिदिनो सरखारारनिबो एसे गोनांथि जायो नङा होमबा जाफुंसार जानो हानायाव
जायो जायो
जेराव जों माब्लाबा गावनो गाव जायो। दा बेबायदि खाबुखौ हयथ' जोङो मोनफ्लाङाखैबा जोङो खाफाला गोरोबफ्लाङाखै।
औ-औ
खिन्थु जोंहा देहानि थाखाय गोबां लाब जादों आं बेखौ सानो आरो।
औ जायो-जायो माने जेब्ला खेला गेलेयो अब्ला बाहायबाबो मानसिनि साननाय हनायफोरा रेजें जायो। आरो एसे मोदोमफोरा रेजें जायो।
औ
खेला गेलेनायजों माने खायसे बेराम आज जाराबो थाबनो सोमजिनो हाया।
थाब सोमजिनो हाया जाया।
औ देहाफोरा माने गोख्रै औ, गोग्गोयै थायो आरो
औ लेखा फरायग्राफ्राबो मेलेमनि नङा होमबा जायानि जोङो स्ट्रं मोनसे नांगौ जायो जेराव देहाया मोजां थाब्लासो जोङो लेखाखौ फरायनो हागोन नङा होमबा गोसो होनो हागोन जेराव देहायानो लोरबांब्ला जोङो मोजां जानो हानाय नङा मोजां जिरायनो हानाय नङा मोजां फरायनो हानाय नङा। दा जोंनियाव गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ खमायगोन नङा होमबा?
औ-औ
दा बेनि थाखायनो जोंहा गेलेनाया खोब गोनांथार आरो ओरै फ्राइ जोङो थाखा फैसानि गेलेनाया जोबोर गोनांथार।
औ नं -नंगौ-नंगौ नोंथां आ बेखिनियावनो नोंथांजों माने सावरायनो मोननानै गोजोननाय नोथां।
औ, आ आंबो बिराद गोजोनदों।
औ दा सावरायनायखौबो बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दा दोनथ'नोसै दे।
औ दे गोजोनथों।